खोथायानो गैया माथो दसे दसे थानांगौ दे। दसे थाबासो खोनायो आयदै दाना खानायानो थाबथाबाय। दसे थाबासो खोनायो डायरेक नो दानहरफिननाङा नै खानायानो थाब थाबाय आंना सेस दानाबा होहरबा गबावदो फैफिनबाय।
हा?
गैला थाबथाबाय। ओं खानाय थाबथादोंलै। सि-सेनाव बिकनि सिनाव दाना बख'बावदो बोरैबा ओम गबाइ साला। गुसुथार बोथोरा
सल' खनबाबो जागोन खोमा सल' सल'।
खननाङालै जायोना जाया बेबा जाया जाया खननाङा।
आरो आंना गाराङा बेसे मोजां आंना गाराङा बेसे मोजां। फातथाखौनो मोननाय नङा बे।
मैसो गारां।
दामनादोहो दामनासो होदो सानगोनलै बे ने।
औ। र'हाय थावनाखौ एबार ब्रै जासिगोन। आंना माबा जासिगोन मा
नैजि नैजि जाबाय।
नङाना माबा नैजि जायाखैमोन। बक हरनायावनो थाङाखै ओमफाय थाङाबाथाय लात जाफैयो बैद रायलायनायनि बै समा बिदि लाथिख क्लास कना आंना मेल्ला दं। जालाब बियो थाफाबाय। ओमफाय थामजि जन रायलायनांगौ जाला बे थामजि जन जानाय नंला लाथिख'आनो जा बुरजा। नै दानिया सिनि जालायलायदों। स्नि लाथिख' से
माला दा दा
उम उम
बिफाङा बार्राय ना जायो ना जाया
मिथिया जिनैल' जाहोनाङानो जिनैनि बारबाथाय एसे बोरैबा जायोनो
आ
आंना जनालिनाव हरबाबो थांला
मोनसेया बिदि लाथिख' लाथिख'जाबाय थानानै जादों देंखोनाव अरनायाबो लाथिख'आनो मोनथाम ना मोननै जादों
मोसौ खानो बिराद
ना बोरमा गैला
औ
गैला बेमार जाजोबबाय ओम जाबाय फानहरबाय हो
नोंनि उन बोरमायाथ' गैया
ओमहो बोरमायानो बेमार जादोंलै मा सि मासे लारि लारि जादों मा जायाखै फार्स्टाव बिमा जाबाय फिसा जाबाय आरो बे फिसा थैनायलाय मानै थैखादों बै मासेखौ
बेलेक बलेकफोरना जायाखै बेलेकफोरना बेलेकफोरना
ओमहा जोंना ओमफ्राय बे बै मासे बिमा खर' थिखोन हायै जानायावनो फार्स्टआवनो फिसाया मानै थैखाबाय ओमफ्राय खर' थिखोनहायै जानायाव बै मासे बिमाखौ फानहरनो नागिरबाय गैया मोनासै ओमफ्राय लामा लामा बायनो फैग्रायाबो फैयासै ओमफ्राय बे मासेखौ बुथारबाय ओमफ्राय आरो अखानायै फानहरनो नागिरनाया आरो बेबो अखानायैनो जाबावबाय फानहरोन मोनासै
जारला
ओरैनो थैजोब्बाय आोनना बोरमाया खालि मानैल' फाननो मोनबाय दाखलि दाख्लै दाक्टरनाव थांनो नागिरनायाबो बेयाव मानै फाननायल' ओरैनो फिगारबाय हो
थांफिन बावनांगौ ककराझाराव
नोंसोरनाव
हम
थांआलै एथु गोजानाव
माथो माबायालाय नोंसिनि आइआलाय बुंदोंमोनलाय
थांलाआं आं थांला बै माबासो थांनो सानदोंमोन आं मा होनो बेन्थलाव उम
टुस'ननि फैसा मोनबा थांगोन
नायनांगौलसो दा नामा ना मा मुलि जानांगौ
मिथिया नायनानैसो मालाय हरगोन दा
औ
बुरजा बुरजा हरथारो बायोलां बेखायनो
बुरजा बुरजा हरनो माने बुरजा बुरजा जा ऐ
हु लेखा फरायाखै नों
दाख्लै एसि सि फरिखा होबोनाया नामबारानो गैथाराब्रा मोनथिबाय ओरैनो नोङो आरसिथा कुइसन जायो मिथिबाय आरसिथा कुइसनाव आं सल्लिसथा लिरबोनो हादों मिथिबाय हास्लाबबोआखैनो
औ ओमफ्राय माखासे माखासे जाबावला
सल्लिसथा हो ओफ्राय दाना नै खावसे जाबाय खावसै जायासै मोनथिबायना सल्लिसथायावबो
ए खन्द रै हम
दाख्लैनो मोनबावदों खावसे जाबाय खावसे जायासै दाना ओमफ्राय दाना बाहाय बेनो खसे जानाय जायि बेनोथ' माइनास मा दंना जिर' पइन्ट टुइन्टि हेल
बै नालाय नों दोनलांनाय नालाय
जानायलै हायाखै खोमालै मान माबा खोनन्थायाखैबो हादोंना हायाखै हाया खैनो खोमा। बेना सिसि नङालै।
बिलाइन टुवन्टि अवानसिमल'सो होनो मोनो दा। ओहो।
फिन्सन उम।
टुइन्टि अवानसो मोनो ने?
होम माबानाय जिथुनालाय?
आं मोनथिया सोङाखैनो आं मोनथियानो होदों ना मादों।
ओमफाय बे माथो मानसिफोना फरेसनि मा एडमिट ओंखारला बायदों?
दंना?
मानि खारनांगौ? होम खारनायासो फास जायो?